हेलौ ओ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ होनबा नोंथां जोङो मानि ओ सावरायनो सानदों नोंथां एसे नोंथाङा बुं बुंलाय।
अ आतसा होमबा जोङो माखासे औ जों सोलोंथाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ दे जायो नोंथां दे।
सावरायनिसो जोङो।
औ नोंथाङानो दे होमबा एसे फोरमाय सावरायग्रोंनानै होदो।
अ। दा जोंहा सो सोलोंथाइ होनबोब्लाथ' जोङो मोनसेल' फरायनायल' नङा गेलेनाय गेलेनायाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आबाद मावनायाव सोलोंथाइ नांगौ। ओ दानाय लुनायावबो माबाफोर हेब हेबनायावबो माबाफोर बानायनायावबो गासिबो जों सोलों थाइ नङाबा जों मावनो हाया।
औ नंगौ।
अ आरो बेफोर जोंनि सोलोंथाइ ओ बेफोरथ' फो फोरोंनायफोरा सोलोंनायफोराथ' गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोदों बेफोर गोदो गोदायथ' जोङो बिदिनो जों सोलोंथाइ नुबुला गोदोनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना जेरैबायदि सान्द्रि हेबनाय जा ओ बिनिफ्राय सेरजाफोरखौ बानायनाय जा बेफोर मानो ओ मा बुङो औवानि जेरै जेखाइ खबायाइ बानायनानै जा बेफोरबायदि गासै सैखौबो जों ओ बिसोरनिफ्राय जोङो बिदिनो बिसोरो थाफा थाफा बिसोरजों नायै नायै बिदि सोलोंदोंमोन जोङो गोदो। बेफोरनि सोलोंथाइखौ लादोंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ मा होनो स्कुल कलेजफोरावबो फोरोंनाय जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ दानाय-लुनाय फोरफोरखौ हेबनायफोरखौबो जोङो मोनसे साबजेक्ट जाना फैदों बेफोर आयदा जाना फैदों बेफोर मोनसे। आथिखालाव बेफोर आरो बेफोरो जोङो जेरैबायदि जोङो आरो जोंनि सुबुं जिआव जोङो थांना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार बे सुबुंजिउयाव।
औ नंगौ।
सोलोंथाय थाब्लासो जोङो गोबां खामानि दामानि मावनो हायो जों। सोलोंथाइखौ जोङो फोर फरायसालियाव फरायनाय जा कलेजाव फरायनायजों खालि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' फराया गावखौनो जों गोरों गोरा मानसि खालामनो थाखाय जों फरायो जोङो बेफोरखौ आरो फरायनाय गेजेराव माखासे जायगानि जानाय- लोंनाय माबायदि थादोंमोन गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि मा गानोमोन मा मबे जायगायाव मा दं बे गासैबो माबाफोरखौ सल'फोरखौ बा सल' बुंनाय थाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो। बे फरायनाय गेजेराव माखासे स्ट'रिफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों। फरायनायनि गेजेरजों आरो जेसांनो गोजौ थाखोथिं सुबुङा फरायो बेसे एसेबांनो सुबुं बे सुबुङा धज्य' जायो मानसिया। धरज' जायो आरो जिखुनु खामानिखौ सानै हाबै मावनो हायो आरो। औ जेरैबायदि जोंनि समाजाव लेखा फरा रोङि मानसिफोरा जेरैबायदि समाजाव बिदिनो गाज्रि राव बाहायो जा लोङो जायो साब सिखोनै थानो रोङा न' बांखौ सामलायनो रोङा गुलाय-गुजाय जायो सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जेब्ला सोलोंथाइ मोननाय मान सोलोंथाइ मोनो मानसिया अब्ला बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो मोजां लामाथिं थाङो।
औ नंगौ।
आथिखालावथ' दा आरो सोलोंथाइथ' जोंना गोबां दावगाबाय जोंनि जोंनि बर' समाजावबो गोबां बिदिनो सोलों सोलोंथाइ लाबोबाय जोंनि गथ'फोरा गोबां फरायसाफोरा सोलोंथाइ थाय लानानै दा एसे एसे दावगाबोबाय दोङो जोंनि गथ'फोरा। सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां दावगाबाय गोबां गोग्लैसोनाय गामिफोरा आथिखालाव जोबोर दावगानो हमबाय बेफोर जायगाफोराव सोलोंथाइनि बिबाङा हारा बांबाय आरो बिदिनो दावगालांबाय थादों आरो जोंनि सुबुं समाजा।
नंगौ।
आरो जेरैबायदि जोंनि आबै-आबौमोना बे माइ गायनाय जा आबाद मावनाय जा बेफोरफोरखौ जोङो गोदो नुदोंमोन जे नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ फरायसालिमाफोराव फोरोंनाय जायो माबायदि आबादखौ माबायदि हासारखौ बाहायो बेफोरखौ आथिखालाव मोनसे आयदा महरै फरायसालिफ्राव फोरोङो। आरो बेफोरखौ सोलोंथाइ होयो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गेलेनाय गेलेनायफोरखौबो आथिखालाव जों नुनो मोनदि मोनसे फोरोंथाइ होनाय जाय गेलेनायनि सायावबो माबायदि मा खालामो बेफोरनि सायावबो गासैबो जि फुटबलानो जा क्रिकेटानो जा बेफोर खेलाफोर बेफोर गेलेनायफोराव मोनसे आयदा जाना फैबाय बेफोरबो। बेफोरनि सायाव सोलोंथाइ होयो
जोङो। आबहावानि सायावबो सोलोंथाइ होयो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो मोनसे आयदा आबहावाखौ लानानैबो। बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि गेजेराव आरो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ जों समाजखो गोबां दावगाहोनो हायो जोंनि हादोरखौ दावगा होनो हायो।
औ
दानि आरो डिजिटेल मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जों दावगानो हानाय नङा आरो। बेनिखायनो सोलोंथाइ गोनां थार जोंनो बे ओ दावगानोब्ला बे डिजिटेल मुगायाव
उम
बेनिखायनो आं सानोदि बयबो सुबुङा सोलोंथाइखौ लानो नांगौ बेनो गोबां आ सोलों थायनि गेजेरजों गोबां जायगानि गोबां हारिनि ओ बुंनाय रावफोरखौ सोलोंनांगौ। होमबासो जोङो जेराव मेराव दावबायनो हागोन बेफोर रावफोरखौ रोंबोलासो गावखौ फसंथान खालामनो हागोन बेफार फालांगि खालामनो हागोन जोङो। बेफोरखौ रोंब्लासो आं सानो आरो बेफोरफोरखौ नोंथां अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नो ओ सोलोंथाइनि सायाव?
औ नोंथां सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि ओ सोलोंथाइ थायो‌। जेरै जोङो फरायसालियाव फरायनाय सोलोंथाइ बा माबा मोनसे जोङो ओ दानाय लुनाय हेबनाय सोलोंनाय बेफोरबो मोनसे ओ सोलोंथाइ।
ओ
लानांगौ सोलोंनायजों सोलोंनायनि गेजेरजोंसो बखौबो रोङो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बायदिसिना जोंनि न'खराव सोलोंनाय हाबाफोर बेफोर हाबाफोर होनोब्ला जोङो ओ गोदो गोदायाव जों हा माबा माबि ओ रोखोमनि गोबां रोखोमनि आइजें आयला हेबोमोन। जोङो न'आव बाहायजानाय संग्राय सानद्रै। ओ बेनि गेजेराव जोङो दाहाराफोरखौबो उन्दुनो दाहाराफोरखौबो जोङो गावनो न'आवनो लुनानै बा हेबनानै लायोमोन। ओ बो ओ ना हमनो थाखाय जोङो सेन ओं खखा बेफोरबायदि हेबोमोन। बैफोर हेबनायाबो मोनसे जोंनो सोलोंथाइ बा सोलोंनानै लानो हाथाव माने सोलोंना लानो हाजाथाव मोनसे ओ आयदा माने बेफोरबो थिग बेबायदिनो ओ जोङो सोलोंनानै लाबोयोमोन ओ इदिनो जों माने जोनोमनिफाय जोनोम माने मा होनगोन बेखौ ओ फारि फारि जोनोम माने मोनसे आथोलनिफ्राय मोनसे आथोल माने सुबुंफोरा बेखौ सोलोंनानै लाबोनानै बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दं आरो दिनैसिमबो। जोंनि गेजेराव नुनो मोनो जोङो। ओ आबै आबौमोनफ्राय सोलोंना लानाय ओमफ्राय आबै आबौनि ओमफ्राय सोलोङो ओमफ्राय आरो जोङो फिसाफोरा बिमा बिफाफोरनिफ्राय सोलोङो। ओ बेबायदिनो सोलोङै सोलोङै दिनैसिम माने फैबो थांगासिनो आरो सोलिलांगासिनो बे जेबनायफोरखौ दाबो जों नुनो मोनो। दा बेनि थिग बेबायदिनो आरो जोङो ओ फरायसालिनि सोलोंथाइ जायखौ जोङो फरायसालियाव फरायनानै मोननो हायो जोङो जायनि माने गोनांथिया गोबांथार जाय सोलोंथाइ गैयाब्ला बा जायखौ जोङो रोङाब्ला गोबां मानसिफोरजोंनो जोङो थगायजानो हागौ। बा ओ जोङो उन जानानै थानांनाय जानो हागौ आरोना जोङो जुदि बै ओ फरायसालियाव जोङो जाय सोलोंथाइखौ मोनो बै सोलोंथाइखौ जोङो लायाब्ला। ओ गोबां बिथिङावनो थगायजागोन बा उन जानानै थानांगोन। जोङो माने गावनि संसारखौ जोङो मोजाङै दैदेननो हानायावबो मोनसे गोब्राब हाबा जाहैयो लोगोसे जोङो गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायावबो जोङो माखासे उन जानानै थानांगौ जायो जोङो फोरोंनो हाया बा मिथिया नों गावनो मिथियाब्ला जोङो बिमा फिसाफोरखौ जोङो माबायदि फोरोंनो? जोङो बेबायदि जायो आरो बेयावनो जों माने फिसाफोराबो एसे माने गोबां खस्थ' मोननांगौ बायदि जाहैयो मानोना बिमा बिफाया रोङाब्ला मानोना नों गावनि न'आव गोरों थायाब्ला गुबुनाव सोलोंनानै बा गुबुननिफ्राय जोङो एसेबां माने नांगौ बायदि जोंङ सोलोंनो हानाया एसे खस्थ' जायो आरो जोङो गुबुनाव थांनानै सोलोंहैनाया बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ। सोलोंनांगौ जोङो हानाय मानि गोजौ सोलोंथाइखौ लानांगौ फरायनांगौ बेनिफ्राय जोङो माखासे आबादफोर मावनायावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। दा बै दानियाथ' आरो आथिखालाव माने बिगियानारि आदबजों जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनांगौ जायो नङाब्ला जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हाया बे आबादफोर मावनायाव जोङो बेसेबां बिबांनि हासार होनांगौ बबे समाव जोङो माखौ होनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो सोलोंनानै लानो हानाय नङा। जोङो लेखाफोर फरायनानै जों बेखौ मिथिनो मोननाय नङा फरायनो हायाब्ला बेबायदिनो आरो मालाबा समाव जोङो मुलि बेनि भिटामिन हासार हासारफोर बायनो थाङोब्ला जोङो बिनि बेसेनफोरखौ नायनो रोङाब्लाबो जोङो माने थगायजानो हागौ आरो ना ओ जों बेसेनफोरखौ जौसेनि जागायाव जौनै जौथाम बोरिबो जोङो लाजानो हागौ बेबायदिनो जोङो फ्राय जाय मुलिया खामानि होआ बा भिटामिना मोजां नङा माने खामानि होग्रा नङा बैफोरबायदिखौबो जोङो थगायनानै आलदाखौ मोनो मोजां होननानै हरजानोबो हागौ। बेबायदि बिथिङावबो माने गोबां उन जानानै थानो हागौ सोलोंथाइ गोनांथार जोंङो मोनफ्रोम सोलोंथाइयानो जोंनो आखल आखु दानाय बेफोरखौबो जों आखल आखुखौ जों सोलोंनांगौ लोगोसे जों बायदिसिना मुवा बेसाद जोंनो न'खराव बाहायनाय आइजें आइलाफोरखौबो जोङो बानायना लानो थाखाय सोलोंनांगौ बेनि अनगायैबो जोङो लेखा फरा फरायनायनि थाखाय फरायनो फरायनो हानायनि थाखायबो जोङो सोलोंथाइ ला लानांगौ बिनिफ्राय गोजाव ओ गिदिर गिदिर ओ माबा मोनसे मावख'गिरि बा अफिसार बायदिसिना जानोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगोन। मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ जोङो अब्लासो बै ब मासिखौ जोङो लाहैनो हागोन ओमफ्राय जोंङो जोंनि इयुनखौ जोङो दैदेनलांनो हागोन बा जोंनि समाजाव बा समाजखौ जोङो मोजां फारसे लामाथिं दावगाहोनो हायो। आरो रांखान्थिनि बेलायावबो अब्लासो जोंनि समाजाव जौगानाय फैगोन। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोम बिथिंखौनो जोङो सोलोंनांगौ बा सोलोंथाइखौ जों लानांगौ बेबायदिनो आरो नोंथां नोंथां औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो जोङो लाखिथ'नोसै नोंथां
अ नोंथां समा जाबाय जोंहा उम दे नोंथां।